हेलौ हेलौ अ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादोंना
औ लासै खोनादों नोंथां
अ अ अ नोंथाङा मा खालामनानै दं
औ आङो ओरैनो जिरायनानै दंखायो नोंथां नोंथाङालाय
दङ आंबो ओरैनो जनानै
अ हायोबा नोंथाङा एसे रायलायनायनायखौ एसे गोसा खालामजाबाव नामा नोंथांनाव
अ अ जागोन दे
औ औ
ओ नोंथाङा आंनाव मानि थाखाय कल खामनाय जादोंमोन
खोनाया नोंथां
ओ नों थां आंनाव मानि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन
अ
हेल'
अखा
अ नोंथाङा नेटवर्कनि से प्रब्लेम जादों औ औ
औ मोन ना
औ हरदोंमोन
औ
दिनैनि ओ दिनैनि बे आयदायाव जों आं मोनसे टपिक ओ आखायाव लाबाय बे टपिकनि नामा जाबाय फोरोंगिरि उ फोरोंगिरिखौ मानि थाखाय बाहायोबा ओ फोरोंगिरिखौ मानि थाखाय नांगौ बेखौ नोंथाङा बेखेवनानै होनो हागोन ना
जागोन नोंथां
ओ
औ
ओ नोंथाङा हायोबा बेखेवनानै होलाय
औ हागोन नोंथां जोङो जों फोरों गिरि होनना बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो सोलोंथाइनि खोथायानो फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जेरै जोंनो सोलोंथाइ नांगौ होनोब्ला जोङो एसे फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो जोङो
औ
औ मोनसे बा मोनसे स्कुल बा कलेज बा इउनिभारसिटियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय गियान लानो थाखाय जोंनो नांगौ फोरोंगिरि ओं सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माखासे बिथिङावनो जों उफिननानै थानांगौ जायो आरो जों जेरै गोदोनि समावनो नों जों साननो थाङोबा नोंथां गोदोनि समावनो जोङो सोलोंथाइ बेबायदिनो फोरोंगिरिनिबो जोंहा गोबां माने खम दंमोन आरो बेबायदिनो आरो स्कुल कलेज बा बेबायदि बेे खम दंमोन बिदिनो फोरोंगिरिनियाबो जोबोद आंखालमोन बेबायदिनो सों हाथाइनि बिथिङाव जों गोबां माने खममोन आरो दाथ आरो गोबां गोबां कलेज इउनिभारसिटि दि स्कुल गोबां माने जौबायनो जों दा सोलोंथाइनि बिथिङावबो जौगाबोबाय दा जेरै जों फोरोंगिरि बुङो बुंनो थाङोब्ला जोंफोर सासे स्टुडेन्टखौहाय ओ फोरोंनायजों लोगोसे जेनेबा जोङो लेखानि बा बिजाबनि बागै जों फोरोंनायनि अनगायैबो जों माखासे जोङो नलेजखौबो जोङो फोरोंगिरिनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां मा माखासे जोंनि औ आखल आखु बा जोंनि ओ थासारिफोर बेफोरखौ जों माखासे फोरोंगिरिनिफ्राय गियानखौ मोननो हायो आरो जोङो
औ नोंथां
जाबायना नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथांनियावसो आङो सोंनो नागिरो जे फोरोंगिरि जानो थाखाय जोंदिहाय सोलोंथाइ थानांगौ बा गियान थानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जों फोरोंगिरि होनबा आवगायाव नों बुंलांनाय बायदि सोलोंथाइखौ बयबो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो सोलोंथाइखौ नांगौ मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइखौ खौ मानि थाखाय नांगौ होनब्ला जों सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हाया बा जों फोरोंगिरिखौ माबोरै जायो होनोब्ला जों उन्दैनिफ्राय फरायनानै जोङो ओ आजिखालि फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला इडुकेसना बुहुद जौगालांगासिनो दं बिनि थाखाय जोङो इडुकेसननि बागै बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो जुदि फोरोंगिरि फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो बि ए पास जानांगोन बिए आरो ओ एम ए पास जानांगोन दि लेद होना दि लेद ला नाय जानांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ टेट एगजामखौ मोजाङै ओ आनजादखौ मोजां पास खालामनानै बि जों मोनसे ओ आर्ट्स बा बा ओ इनि मोनसे फोरोंगिरि जायो बा जों साइन्सनि बा बिगियान ओ आयदायावहाय जों फोरोंगिरि जानोबा ओ बि एस सिखौ कमप्लिट जानांगोन बि एस सि नि उनावहायो एम एस सि कमप्लिट जानांगोन एम एस सि कमप्लिट जानायनि उनावहायो ओ मास्टार दिडिग्रि लानांगोन मास्टार दिडिग्रि लाखांनायनि उनाव डिलेद लानानै टेट स्पेसियेल टेलट होनांगोन। बेनि उनावहाय सासे गुन गोनां ओ फोरोंगिरि जानो जायो बा जा जानो सानो जोङो फोरोंगिरिखौ मानि थाखाय नांगौ होनोब्ला जों फोरोंगिरिखौ ओ गुन गोनां सोलोंथाइ बा जोंनि गियान आखु आखल आखुखौ जों सिखायनो थाखाय ओ जोङो फोरोंगिरिखौ ओ लायो जोंनि फोरोंगिरिया मानि थाखाय जोंनि ओ आंगो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जिथिया ओ जोनोम जा जेननाय हमना ला जोनोम जाजेननायनिफायनो जोङो फोरोंगिरिखौ सासे बिमा बा बिफा इदि महराव उम लानाय जायो। बा लायो इडुकेसननि बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिया साफ्रोमबो फरायसुला बा फरायसुलिनि बा फरायसुलियाव फरायसुलिफोरनि थाखाय माने आंगो होननानै नानै बयबो जों मानिनानै लायो ओ गोदोनि जुगावथ' फरायनाया जोबोद खममोन आथिखालनि बे ओ मदार्न जुगावहायथ' फरायनायाबो जौगालांगासिनो दं आरो जोंनि बे ओ इयुनावबो ओ बयनिबो साफ्रोमबोनि ओ गेजेराव ओ फरायनाया जौगागासिनो दं गोजोनि समावथ' फरायनाय गैयामोन। जानाय लोंनायजोंनो दिन थाङोमोन बिदिनो गोदो थाबाय थायोमोन आरो गोदो गोदो समावथ' फोरोंगिरि गैयामोन। बा इफोरबायदि गैयामोन गोदो माने गोदो गोदाय माने आबै आबौनि समावथ' ओ फरायनायावहाय रिसि मुनि बा ओ बिदियासो माने फोरोंथाइ होयोमोन आरो माने बिसोरनियाव इदि सनाहाय बेलेग टाइप निमोन आरो दानिजुगाव था इडुकेसन होननानै बुङोब्ला ओ माने बयबो साब साफ्रोमबो मानसिफोरानो माने इडुगेसनखौ लायो बा सब ओ आजिखालि ओ न'खरफ्रोमबो इडुगेसनखौ एसेबाबो लानाय जायो बा गियानखौ एसेबाबो लानाय जायो आरो बिमा बिफानिफ्राय लग गियान मोना माने फोरोंगिरिया सासे गावनि आंगोनि माने थैनि बिमा बिफा होननानै जों बेखौ मानिना लानांगौ जायो आरो नोंथाङा बिनि बागै एसे उम बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन नोंथां मानो होनबा जोङो फोरोंगिरिया सानो जे जों माखासे गियानयो नोंथाङा जेरै बुंदों नोङा होमबा नोंथां
जोङो जेरै ओ एल पि स्कुलनि टिचारनो जोंना मेन सिन नङा होमबा ओ गोरलै खौ गोरलैनिफ्रायहाय जों माबायदि फरायनांगौ बेखौ स्कुलनि टिचारानो माखासे बुजियैखौ रोङिखौ माने ओ बिसोरनो होनो नाजायो
औ नोंथां
औ
माबायदि लिरनांगौ माबायदि फरायनांगौ बिदिनो बेनिफ्रायसो बे गुदि सोलोंथाइ
ओ नोंथां
बेखायनो माने गुदि सोलोंथाइयानो मेन आरो गुदि जोंनि ओ मोनसे जोंनो खुनथाखौ गायसंजेनना होनाय जायो जों माबायदियै सोलोंथाइनि बिथिं दावगालांनांगौ बिदि आरो
औ
से गोसोव फैदों आंनाव नोंथांनाव माने ओ नोंथाङा जे बुंदों दि एल एड ओ दि एल एड बि एड लानांगौ होननानै ओरैनो दि एल एड लानो मोनाबाथाय दि एल एडल' जानांगौ ना एस एसबो पास खालामबानो जायो आरो बे
अ ओ डि एल एड खौ लानो थाखाय जोङो ओ नै यार ओ खावसे लायो आरो बुंनो थाङोब्ला ओ खायसेया माने अनलाइन अनलाइनाव लानाय जायो बा बियो अनलाइनाव लानाय फोरा खायसे दिप्ल'मायाव लायो ओ दि प्लमाव लायोबाथाय उनावहाय इयुनाव खामानि होनो नागिरा खिनथु ओ जुदि नोङो बि ए बा बिएस सि कमप्लिट जानानै डि एलड खौ लायोब्ला नों इयुनाव माने सासे ओ साक्सेसफुल जानो ओ सान्स थायो आरो ओ नोंथां होनोब्ला जों दिनै गोबां खोथा सावरायनाय जाबाय जोंनाथ' समाबो जा बाय बेयावनो ओ नोंथाङाबो गुवारै फोरानायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां